हेलौ नोंथां
अ हेलौ औ नोंथां
औ दां औ ओ नोंथां नोंथाङा माबोरै दं
अ ब आं दा बर्थमान मोजांथ
औ नोंथां आं फन आं फन खालाम खालामनायनि जाहोनानो जादों जे जों जानायनि सायाव एसे सा सावरायनो हागोन ना
जाना जाग्रा मुवानि सायाव अ जाग्रा मुवा माने जोंनि बर' हारिनि जागो जाग्रा मुवा अ औ दे सावरायजागोन दे नोंथां ओमफ्राय माबायदिमोन माबायदिखौ सावरायनो जेनेबा
जेनेबा बर'नि ओंख्रि होनबाथ' नोंथाङा मिथिखागौ जानो हागो
हेलौ अ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय
औ जे बर'नि ओंख्रि होनबा नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगो
औ औ
औ जेरै सबाय ओंख्रै खारदै खारै मैथा ओंख्रै औ अनला खारै नारजि औ बायदि बायदि दं बर'नि ओंख होनब्ला
औ औ नंगौ नोंथां
नोंथाङा अनला खारै अनला अनला ओंख्रिनि बागै एसे बुंनो हागोन ना।
अनला ओंख्रि होनना बुंङोबाथ' बे अनला ओंख्रिया गुबैयै जोंनिया माइरंनि। फायनो जायो। माइरंनिफ्राय बेखौ खालाम जायो। जेब्ला जोङो अनला ओंख्रि संगोन। अब्ला जोङो बेखौ। जों माइरंखौनो। एसे सुनानै। ओ इसे सुनानै। बेखौ ओ दसे सम दोनथ'नाय जायो। जाहाथे देनायाव। बेखौ अन गुन्दै खालामनायाव जोङो आखाइजोंनो देनाय जायो बांसिनानो बाथौ। थफियाव आथिखालथ ग्रेन्डार ओंखारबाय। ओ दा बेखौ जों एसे सोमनानै। औ दिंखिबो अ। दिंखिफोरावबो देजायो। दा बेखौ जोंङो एसे सोमनानै दोन जाहाते देनायाव थाब गेब्लेनायनि।
ओं नोंगौ।
जेब्ला देयो देखांनानै अन गुन्दै खालामनाय जायो बे माइरंनिफ्रायनो। अन गुन्दै खालामखांनाय। नि उनाव जेब्ला बै जों सारायाव बा अदाबाव। जेब्ला जों साराय ओ जि जाय आइजेंङाव जोंङो ओंख्रिखौ सङो। बे आइजेंआव दै होनानै दै। खौ गोदौ होबाय। गोदौहोनायनि उनावहाय। बे अन गुन्दैखो जों एसे एसे फ्रि फ्रि फ्रि सारनानै। होनाय जायो आरो। दा बेनि उनावहाय जोङो। बे अनलाखौथ जों फ्रायानो खारदै जानाय जायो नालाय। दा खारदै जायोब्ला बे बेखौ जोंङो बेनि उनावहाय उनखौ होखांनायनि उनाव जों खारदैखौ होनाय जायो। ओ संख्रि बानलु जि नांगौ बे खौ होनाय जायो आरो बेजों लोगोसेनो जों जुदि अनला ओंख ओंख्रिजों जों जुदि बेदरफोर होफायोब्ला बेदरखौ आ बेयावनो एवफ्रामनानै लाग्रोनांगोन। एवफ्रामना लाखांनायनि उनाव बेहाय ओ बे बेदरखौबो जोंङो ओ एवफ्रामखांना लानाय बेदरखौ बेहाय होनांगोन आरो।
औ नंगौ।
बेहायबो आरो बेदरबो होजायो बेजों लोगोसे बायदिसिना ना फिसाफोरबो होजागोन। अनलाजों लोगोसे नङाब्ला जों आथिखालाव बा नैबे दैज्लां बोथोराव जोंना ओ मा होनना औवानि गाजा बा औवा मे होननानै जों बुंनाय जायो औवा मेवाइ होननानै जोङो बर'आव बुंनाय जायो। बुरखा औवानि बे औवा मेवाइखौबो जोङो दानख'ना लाबोनानै जिरना लानानै जिखौ फिसा फिसा फिसा गोबा गोबा हानानै गोबा गोबा हानानै बे खौबो जोङो बेहाय होनानै जों सं संनाय जायो। अब्ला जों हयथ' बे अनला ओंख ओंख्रिया जोंनि थाखाय जानो गोथाव जायो आरो। अनला ओंख्रियानो जोंनि बर'नि नि थाखाय मोनसे ओ एंगार हायि दोरोङारि जानाय आरो बेखौनो जों बर'नि जानाय होननानै मिथिनायबो जायो आरो औ आरो। दा जि आइ थेगबो जेराव बे अन्ला ओंख्रिया मोनबाय आरो।
औ नंगौ आरो अनला ओंख्रिखौ जों ओ जानायल' नङा जेरै हाबाफोरावबो हाथासुनियावबो जों बेखौ बाहायनाय जायो।
सुनि होननायाव बेखौ बाहायनाय जायो। आतसा दैखौ हा थासुनिआवदि जों बेखौ बाहायनाय जायो बेनि आङो गुबै ओंथिखौ आं बारा बुजिया नोंथाङा अनना बेखौ फोरमायनो हागोन नामा?
बेखौथ' आंबो बारा मोजाङै मिथिया बे खौ खोनानो खोनानो मोनो आरो। अनला ओंख्रि अनला ओंख्रि होयो होननानै ह हाथासुनियाव
हाथासुनियाव अनला ओंख्रिखौ होयो बेखौ होनायखौथ नंगौ बेखौ हाथा हाथासुनि हाबा होनना बुंङो जेराव माने हाथाजों हाथायाव संनानै हाथायाव संनानै हाथाजों एरना हायना होनाय बे मोनसे नियमा दंङ आरो अनला ओंख्रि संनानै हौवा गोदान हिनजाव गोदाना बेखौ खुरना होनांगौ हाबायाव बेखौ बे बेबायदि नियम नुदों आरो बे जाबाय जोंनि बर'निनो मोनसे नियम। दोरोंङारि जानायजों लोगोसे हाबानि नियम बेजोंबो जों बेखौ लाबोफानाय जायो आरो। बेजोंनो लोगोसे जोंनि बर हारि सिनायथिबो बिरखाङो।
औ नंगौ
आरो बेजों जानाय होनना बुङोबाथ आरो गुबुन थाबावबाय जेरै नारजि ओंख्रि थाबाय।
औ नंगौ आरो जेरै खारदै खारदैै खारै खारदै खारै ओंख्रि संनो गोनांबा दाथ जोंङो जायखिजाया मैगं बिलाइ खांथिंनानै संनाय जायो जेरै औ। लाव बिजौ थुनथुनि गुथा बिलाइ लाफा बिलाइ औ आरो बान्दाकबि बिलाइबो हो जायो।
औ औ औ बेबायदि जायखि जाया बिलाइफोरखौनो जोंङो संनाय जायो आरो खारदै ओंख्रि गुरनानै
आरो खारदै ओंख्रियावथ जों खारैया खारैखौ नांखा थारगोन खारै ओंख्रिबो खारैखो आरो बे खारैखौ जों ओ थालिद फस स्लानि फाय दिहुननो हायो बेखौ
औ औ औ थालि फस्ला लोगोसे आरो मा जाबावो जोंनिया मैद्रु मैगं मैद्रु मैगंबो जों जानाय जायो आरो खारदैजों लोगोसे मैद्रु बेबायदि बेनो बायदि बायदि। जों बाहायनाय उम ओमफ्राय बिदिनो जोंनि जि आरो जानाय होनना बुङोब्ला जोंनि जे माने बर'नि दोरोङारि जाबोनाय जिखो जों नाफाम होनना आदसा नोंथाङा नाफामनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा?
नाफामनि बागै थ आंबो बारा मोजां मिथिया जेरै नाफामखौ था बेखौ मानिफ्राय बानायनाय होननाय जायोबा आंथ थास आरो ना गोरानदों ना मा बानायनाय जायो आं बारा मोजाङै मिथिया दिस नोंथां
अ अ
नोंथाङा एसे फोरमायनानो हागोन गोन ना?
अ नाफामखौ जोङो जि खोनानाय बायदिब्ला नुनाय बायदिब्ला आह गोदो मोनसे मा खालामो नाफाम बानायनो थाखायबा औवा हासुं औवा हासुं मोनसे ओ औवा हासुं मोनसे बानायनाय लानाय जायोमोन औवा हासुं गिदिर ओ दा बेहाय औवा हासुखौ जों जगार खालामनानै लाग्रोबाय बिनि उनावहाय थासनि बुगा थास गोसो नि बुगा जों बेखौ बांसिन बाहायनाय नुनो मोनोमोन बेखौ थास बुगाखौ जोङो बानायनानै थास बिगाजों लोगोसे बे ना फिसा फिसा मावा फिसाफोर बायदिसिना ना फिसाखौ आरो ना गिदिरथ नंला औ मावा फिथिख्रि बायदिसिना फिसा फिसा नाखौ ओ बिदिनो बानायनानै बि जोंङो बै थास बुगाजों बै नाजों बेखौ बारायनानै बै औवा हासुं जि आइजें औवा हासुङाव बेखौ सोनानै दोननाय जायोमोन आरो खब सोखांनायनि उनाव बेखौ खफा गिदिर गोरा मारिनानै दोननाय जायोमोन आरो बेबायदिनो नाामखौ जों बानायनाय जायोहोना जों मिथियो आरो दा बेबायदि होननानै जोङो मोनथियो ओ बिनि उनावहाय गोबाव नि उनावहाय जों बेखौ जेब्ला जोङो समा जायो अब्ला जों जि औवाहासुनिफाय बख बखना जों बेखौ जा अब्ला बियो खोब गोथाव जायो होननानै जोङो बेखौ मोनसे फोथायनाय दङ आरो थावबो जायो माने नाफाम मोननाया ना फामाबो मोनसे बरिनिनो मोनसे खायद जाय जायखौ जों बर'आल जानाय जायो बे नाफामखौ आरो बे नाफामाबो आथिखालाव जोंनि बर'नि होननानै मोनसे जि आइ टेक ओ जोग्राफिल इन्दिकेसन मोनसे इन्दिकेसन जानानै थाबाय आइडिटिफिकेसन जानानै थाबाय औ बेबायदि जों मोनथिनाय जायो आरो जानाय होननानै बुङोबा बेनि अनगायै ओ नोंथांनाव बर'नि जाद औ
दे नोंथां फोरमाय
औ
बुंनो हागोन दे नोंथाङा औ खोनादो दे नोंथां
औ औ बेनि अनगायैनो बर'नि जानाय होनना बुंबा नाफामा थाबाय नारजि ओंख्रि थाबाय आंनोफ्राय
नारजि ओंख्रै ओ नारजि ओंख्रिखौ थ' जोङो जेव अमा बेदरजोंबो जानो हायो बेजों
औ थावसिनो गोथावसिन जासिनो ओम अमा बिबुजों मेजेम थानाय एसे मिलौ हाबलायनाय जायो जोबोद गोथ थाव जायो माने अमा बिबुजों एसे मेजेम थानाय अमा बिबु सेरनाय होननानै बुं जों बुङोमोन ना मेजेम सेरनाय अमा बिबु आंना बेबो खोब जानो गोथ थावथार जायो आरो आरो बेफोरखौ जों बर आल बे नारजि ओंख्रि अनला ओंख्रि फाम बा बेफोर ओंख्रिखौ बा साम' बेफोरजों बेफोर ओंख्रिया माथ्र बरनिल होननानै जोंङो बुंनो हायो
औ नंगौ
फ्राय बेफोरखौ जाया ओंखायनो जुदि खायदफोराब फ्राय जोंनि बरनिनो खा आरो दा बेफोरबायदि जानाय लोंनाया बेबादि जोंना बरनि गेजेराव सोलियो बेबायदि बेनि अनगायैबो
औ नोंथां औ
ओम बेनि अनगायैबो नोंथांनाव जिब बर'नि जानाय बे- सोमोन्दै मा मा दङ नोंथांनाव मिथिनायाव
आंनि मिथिनाय बादिबाथ बेफोरनो आरो बर'नि ओंख्रिया ओंखामावथ ओंखामखौथ जों गुब- गुबैयै नांखाथारगौ ओंखामखौ
अ अ अ ओंखामाथ थाबाय अ
आरो जानाय होनबोलाथ' बे ओंखाम मैगं थाइगंनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि जानाय दं जेरै फिथाइ सामथाइबो मोनो जोंङो आरो मेगं मेगं बिलाइ बायदिसिना थायो जानाय लोंनाय-
औ हाग्रा बंग्रानिफ्राय बुथुमनानै- जानाय औ बेबायदि आरो बायदिसिनाथाय खोरदै जानाय होन- थाइगिर बेफोरबायदि उम बेफोर गासैबो जों बरफ्रा जानाय जायो
औ नंगौ
बेफोर गासैबो जोंनि जानायावनो खोग्लैबाय
औ नंगौ बेयो बर बर हारिनि मोनसे सिनायथि जानायाबो मोनसे बर हारिनि सिनायथि
सिनायथि उम मोनसे बेबो मोनसे हारिमु। हाबनानै थाबाय जानाय हारिमु लोगोसे ओ जानाय जि मोनसे जानाय जोङो ओंखामाबोथ' जोंना थाबाय। गिबियै दा ओंखामखौ जोङो बांसिनै जोंनि बर' हारिया गोदो आसु जि आसुखौ आसु माइ खौ जों बांसिन खेथि मावनाय जायोमोन आरो आसु माइजों बांसिन सोनारनानै आरो बेखौ जोङो बांसिनै बाहायनाय जायोमोन जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दा एसे खम जालां बाय आसु मायाबो ओ बेनि अनगायै गुबुन गुबुन ओ माइ फैगासिनो दङ। दा बिफोर माइखौ जों दा आ बाद मावसै।
औ दे नोंथां बिदिब्ला समाबो जानोसै उनावहाय रायलायबावनोसै नामा नों
जागोन जागोन नोंथां दे दे जागोन दे दे दे। गोजोननाय थाबाय दे नोंथां।
अ गोजोनथों।